हेलौ औ।
भइसखौ क्लियार खोनादों ना।
उम उम खोनादोंं।
अ मा खालामदों नोंथाङा।
आंङो दासो साहा लोंखांनानै ओमफ्राय जिरायनानै दं।
अ अ अ सकआव थांङासै।
सगाव ओहो थांङासै दहायनो माने माने बाजार खालामना लायो नालाय ओंखायनो थांनाय जायासै ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै। जायाखैमोन बेनिफ्राय आंङो माबा मालपवा बानायनानै जानायसै।
हारसिंनो।
उम हारसिंनो दङ।
औ। नङाबा ओंखाम जायाखैना ओमफ्राय ओंखामसो उखैनायखाय आंङो।
औ।
जेबो जानायसै बेखौनो बानायनाय जाबाय ओंखाम बिदि जाबाय थानो बायो।
अ अ।
ओंखामखौबो नांगौ दिसुन जोंनो देहायाव खिन्थु आंङो फुङाव ओंखाम जानो हाया।
आंथ सानसे आंथ दिनै सानसे जायाखैनो।
आदसा मा जानानै थादों नोंथाङा होमबा।
बिदिनो साहा लोंलाय माबा मायबा फास फुद जायै जायै थादों।
औ।
दे होमबा आं नोंथांजों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनि माने बे सोलोंथाइनि सायाव।
उम।
आं नोंनियाव फार्स्टआवनो नोंथांखौ सोंनि माने सोलोंथाइखौ जोंना मानो। नांगौ।
मोजां सोंथि बेयो माने दानि। आथिखालनि जुगाव। सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार जोंनि थाखाय माने गोदो गोदाय सोलोंथाय। सोलोंथाइखौ माने सुबुङा बारा। लानो हायामोन खायसे जाहोननि थाखाय जेनबा थाखा फैसाबो गैया। आरो नखरावबो प्रब्लेम थानायखायनो सोलोंथाइखौ लानो हाया।
सिगां गामियारि लेभेलफोराव आरो गामियारि लेभेलफोराव आरो ना खायसे। गामियारिफोराव जोंनिया मेनलि गोनां मानसि थाया नालाय सिगांनि दारै। बुहुत मानसियानो एसे माने फाइनानसियेल प्रब्लेमाव गोलैयोमोन नङा होमबा। बेनि थाखायनो जों लानो हायामोन आरोना।
आरो सोलोंथाइया मानोना सुबुंनि गियानखौ बांहोयो। आरो गियान मोनोब्लासो मा खालामो। सुबुङा माने मोजां गाज्रि बिजिरनानै। जिउ लामायाव जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो हायो आरो।
अ।
लामाखौ गेबें माने सुखु गोनां खालामना लानो हायो। सोलोंथार थायोब्ला आरो सोलोंथाइगोनां गोनां मानसिया बायदि बिजाब फरायनानै गावनि आखलखौ दानानै लानो हायो।
उम।
आरो आखल दाब्लालसो जाया नोङो सासे मानसिया गाव आखल खौ दानानै माने गावनि आखलनि जा गुन गियान बेख खौ माने समाजाव ओ माने समाजाव गोसार होनो हायो आरो।
अ उम-उम।
बे सोलोंथाइनि गुबै थांखियानो नमा आखल दानाय। आखलखौ मोजां रोखोमै दाना लानो हायोबासो जिउआव माने गोजोन दैदेनलांनो हायो आरो।
माने सोलोंथाइखौ माने मेन सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनिया मा सोलोंथाइखो जोंना माने बहुद जेरावबो नांगो जायो नोङा होमबा जेरै नों गास सैबो जों बहाबा ओ बेरायनो थांबाबो जोङो खायसे बुस्थुफोरखो जों लिरनाय थायोबा फोरावबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नोङा होमबा साइन बर्ड माफोर लिरनाय थायो बेखौ रायखांनो गोनां जायो।
औ थिगखौनो होनदों।
मा होनो सो-सो सोलोंथाइ थायोब्ला एसे साननाय हनाया एसे बेलेग जायो।
औ साननाय हनाया उम
बाय दिपलि थिंकिं खामनो हायो नोङा होमबा। इनिफाय जोङो सोलोंथाइनि दारै जोङो एसे गियानबो बुथुमो एसे आरो। बे साननायखोबो एसे गोथौयै साननो हानाय खामो आरो मानसिखो ना आरो खायसे प्रब्लेम सल्भफोरफोरखौ एसे सुलुसन खामनायाव जोंखो हेल्पबो खामो। आरो जों गियान बुंनो थाङोब्ला जों गियानखो सोलोंथाइनिफ्रायल' मोना नोङा ओमबा जों गियानखो जों मेन गियान खौ जोङो माबानि आखल आखु गियानफोरखो जोङो जों धोरोमनिफायबो मोननो हायो। जोङो धो नोङा ओमबा धोरोमाव थानानैबो जों बुहुत मोजां माने गियान सोलोंनानै लानो हायो आरो जोङो फारसेथिं मा मोनो जोङो जायगा बेरायनानैबो जों गियान बहुत मोननो हायो आरो ना गोजान बेलेग दाय दावबायनानै जायगा गिदिंनानै ओ ओह बेरायनो थांबानानै बुहुद जोङो माने बेलेगफोराव जोङो गियान लानानै फैनो हायो अखल माने गियानखो जों बिजाबावल' मोना। थारमाने बिजाबावबो मोनो नाथाय जोङो जाय ओ माने मोजां नलेज लानो थाखाय मोजां मो जांङो बेरायनानै बेलेग हादरफोरनि बागै एसे मा होनो नायबिजिर नांगौ नायनांगो उम आरो एसे रा माबानि रायलायनांगौ जायो ओ रायलायबानायनि गेजेरजोंबो जों मोजां मोजां मानसि
मोजां औ-औ आरो मोजां-मोजां ओ गेदेर गोलावनि बोसोनफोरखौ लानानै बा आरो गेदेर गोलाव सुबुङा अनजिमा सुबुंफोरा ओ बुंलांनाय बाथ्रा खौ बा मिथिं मेलफोराव बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनायनि गेजेरजोंबो जोङो माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो ना। बा गियान लानो हायो।
उम उम दिनो जोङो खायसे आरो नों बहुद माने जोङो मोजां न'खरफोरनिफ्रायबो समाजनिफायबो लानो हायो आरो मोज जां इनभारमेन्टनिफाय बा मोजां-मोजां माबानिफायबो लानो हायो आरो मोजां-मोजां गोदोर गियाननि बिजाब फरायनोबो हायो जोङो। मोजां मोजां लिरना गालांनाय नबेल सबेल फरायनानै बो जोंङो गियानखो लानो हायो नोंङा होमबा जोंङो सोलोंथाइ बुंबा थ' जोंनिया सोलोंथाइखो मानो नांगोन होननाय मोनसे कुइसना ओरैबायदि जायो सोलोंथाइ थायोब्ला जोंङो ओब माने एसे बेलेक फोरजों मानो गादब जाया थ'खाय जाया इफोरनिफाय जोंङो एसे उदां जायो आरोना
उम उम गोदोनि दिनावथ' माने सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय जोंनिया गो बेलेग फोरजों नासयजादोंमोन बा मुगै जादोंमोन। नाथाय दानि जुगाव माने उम गुबुनफोरजों जोङो बर' फोराबो माने समान जांख्लायाव थांनो नांगौ आरो ना।
उम उम बिदिनो आयेननि बाथ्रा मोनसे आयेनि आयेन कानुननि बाथ्राखौ मिथि सोलोंथाइनि दारै जों मिथिनो लानो हायो। नोंङा होमबा सोलों सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों लानो हाया।
ओहो हाया। सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माने ओरैबायदि मोनसे मानो नां-नांगौथार आरो ना सोलों
नांथारगौ नांथारगौ माने उम उम सोलोंथाइ थायोब्ला नोङो माने नोंनि इयुनाव माने नोंनि संसार जानायावबो बुहुत माने हेल्पबो खामो आरो ना जारै नोंनि गथ थ' गथाइखोबो नों मोजां फोरोंना‌ ला लानो हायो आरो गथ' गथ'फोरखो मोजां मो जां मा फरायनांगौ मा मानांगौ एसे एसे गाइड होनो हायो आरो फोरोंनो हायो।
उम बिमाया गाव एसे जेनेबा फरायनायबाथाय माने जोबोर माने ओ गियान होनो हायो गथ'फोरनियाव
होम उम।
आरो माने गियान होनो थांनायनि सिगांं गावबो एसे गियाननि जाग्रोनांगोन।
ए ए ए ए ए।
थायोब्ला माने
माने सोलोंथाइ थायोबा माने मेक्सिमाम मानसियानो जोंनिया एसे मा मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ माबाय बेदि बे बेहेबार आखु दिन्थिनांगो बेफोरखो बाय एसे मोन से एसेबाबो एसे बुजिनाय जायो आरो ना ओरैजा नरमेल सिन ओमफ्राय खायसेया आरो मा खिनिया गियाननिफोरा जोंनिया एसे आखल आखुआ एसे जेनेटिक बो होननांगोन इखो माहोनो जोनोम माबानिफ्रायबो फायो जोङो जेनेटिक माने मा एसे बिलाबफा एबा न'खरनि बंख'निफ्रायबो जोंनिया‌ फा थाखायो खायसे जोनोमनिफ्रायनो नोङा होमबा। जोनोमनिफ्रायनो फायफानायबो थायो खायसे खायसे इनि फ्राय जों बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानो हानानै आरो बांसिनै जोङो मा बांसिन गियानफोरखो एबा आखल आखुफोरखो मानसिजों माबायदि रायलायनांगो बेफोरखौ जोङो मोजांङै माबा लानो हायो आरो ना एसे आ-आरजिनानै लानो हायो। उम उम।
खिन्थु दानि मुगायाव सोलोंथाइआ ओरैबायदि जौगाबोदों माने सोलोंथाइ लानो थाखाय मानसिया रां खरसानिबो गोनांथि जायो। माने दाथ' सोलोंथाइया बांसिनानो ला सोलोंथाइखौ बां सिन माने ओ फरायसाफोरानो लायो माने सोंलोंथाय खौ जोंनो नांगौ नालाय आखल दानो थाखाय आरो ओ सोलोंथाइया माने बेसेन गोनां। नो सोलोंथाइखौ मानसिया फरायसालियाव लायो ओमफाय सोलोंथाइजों लोगोसे ओ थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो गोेदोर गो दोर इन्जिनियारिं बा डाक्टर लेबेल फरायनायाव थ' बहुद थाखा फैसानि गोनांथि फैयो जोंनियाव।खायसे हायै सुबुङा माने बेखौ माने मोननांगौ सोलोंथाइखौ माने लाजोब
ओ ओमफाय नोंथांनि बुंनाया माने ओरैहाय आरो ना जोंनिया जाबाय खायसे जों खायसे गैयि न'खरफोरा माने ओ एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेम एबा ओ फैसा थाखा प्रब्लेमनि थाखाय जोङो हायेर इडुकेसन लानो हाया जिखिनि फरायनांगौ हाया आरो जिखिनि जोङो जब नागिरनांगौ जों गोनां थाबाय थानो हाया। बेफोरबायदिखौ फोरमायदो बुंद आरोना माने जोंनो ओ जोंनो थारमाने जोंनोथ' जोङो मोनसे जोंनो फ्रिबो नांगोन ना एसे नङा होमबा? जोंनो गबमेन जब नागिरनायाबो नागिरब्रबानो मोननायसै नांथाबबाय थानांगोन आरो मोजाङैयाव एस' आरो मानसिफ्रावबो जोंहा बहुत खरस लाांनो थांलाय फैलाय बे एगजाम सेन्टारफोरा खाथियाव गैयाबा बिनि थाखायबो आरो खायसे नखल फाइनानसियेल प्रब्लेमनि थाखायबो जोङो जिखिनि माने ओ जबनि थाखाय जोङो माने मानांगो एलिजिबिलिटि जानांगो थारमाने जग्य दा जानांगोन। इ कुवालिफिकेसन लानांगौ बेखिनिखौ लानो हाया आरो फैसा थाखानि प्रब्लेमनि थाखाय ना?
औ औ।
बेनि थाखायनो खायसे खायसे जोंनि बर' न'खरफोराव माने बहुदनो माने द्रप आउट खालाम नानै जोङो खायसे खामानि न'खरखौ नायनो थाखाय खामानि मावनो गोनां थांनो गोनांगौ जायो आरो ना। कम्पानि सम्पानिफोराव हम होनबा ओंखायो जोङो दाथ' जों माबा सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन जों गोनांथार नांथाबबाय थानांगोन। औ बावथारनाबो जों फरायनो हायो नङा होमबा जों बुहुत सुबुंखौनो नुबोदों । जेरै जोङो माने गेब थायो थायो उनावबो गोदोर मानसि जानाय अ आं बहुत माने
उम जेनेबा खायसे ओरैबायाददि सुबुं दोङो जे नोङो मादै टेन टेनाव नोङो उनाव माने एसे खमनि थाखाय नाम्बार खमनि थाखाय उन जानाङो नङा होनबा? खिथु थाङै थाङै बेनो माने जुजयै जुयै सासे गेदोर मानसि जालाङो बेनिफ्राय आरो बे खौथ' जोङो जेनेबा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो आरो बेनिफ्रायबो जों माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोोना बे हादोंबा जों मानो हाया बे मोनसे जुजिनाया
उम उम उम उम थानां गथ। थानांगौ माने ना नाजानाय गैयाबा माने बे जिउआव साक्से जानाया एसे गोब्राब आरो जानिनि जिउखौ नांथाबबाय थानो हानांगोन उम उम उम।
बे समायाव गोदै फिथाइखौ मोनो नालाय ओंखायनो जेसेबां हायो नाजाथाब नाजाथाबलांबाय थानांगौ आरो
दे होमबाना दिनैनि रायलायनायखौ एसे दोनथ'सै दे। दे।